खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि गोथार हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो आंनि मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो दङ नोंथां।
अ आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथां।
दे बुंलाय नोंथां।
ओ नोंथाङा बे बर' हारिनि माखासे जि दानाय बा गामसा दख'ना दानाय बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
अ दे बुंनायसाय नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनाय आं जेबो गियान गैथारा बेनि सोमोन्दै औ।
बर' हारिया हारिमुआव जोबोद दोहोनि नोंथां गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा दानाय लुनाय बे सि दानायजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ। गोदोनि समाव न'खरफ्रोमबो न'खरावनो जि दाग्रा सालखुन्था बेयो थाथारोमोन। गंफ्रोमबो न'खराव बेबायदि साल खुन्था एबा जि दानायनि लाइ लथरखौ मोनथारोमोन दा एबा आथिखालाव बेखौ नुनो जोबोद खमसै। दा सिगांनि बाथ्राखौ जोङो रायखांहरोब्ला नुनो मोनो। थावख्रिजों खुन्दुं लुनाय बेबायादि खान्थि दङमोन। बेजबायदिनो थावख्रि लुयै लुयै जि दायोमोन। बेबायदिनो गानग्रा जोमग्रा जि सुदाम आरो साद्रि बनाय जि बेफोरखौ दायोमोन आरो बिनि उनाव साल गान्दैयाव सि दानायखौ खालामबोदों बेवहाय माखासे गोबां मुवाफोर नांगौ जायो बै गुबै लाइभ लटर एबाइ जें एलाखौ आङो बुंलांनो सानदों बालेब नांगौ जायो गान्दै बेबायदिनो ओ गासैखौ ओ जयै सालखुन्था होननानै मिथियो बेबायदिनो थ' गंसि नांगौ। बेनिफ्राय मुस्रा होननाय नांगौ जेनथेर बेफोरबायदि मुवा नांगौ आरो माखासे बालेब गनसि नो आरो बेजों लोगोसे खुन्दुं बेखौबो नांफागै नोंथां। दा बेफोर मुवाजोंनो जोङो माखासे जि दानाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हायो ओ नोंथां बेल' नङा गुबुन गुबुन आरो माखासे मुवा बेसादफोर नांबावगौ जायो गिबियावनो बै जि दानाय हाबाखौ मावफुंनो थाखाय मुस्रा जेन्थेराव मुस्राजों खुन्दुंखौ फुननानै लाग्रोयो गोबाव सम बेखौ थुनै थुनै थुननानै बुरजा खालामो बुरजा खालामनानै ज' दोनो बेनि उनाव जुदि थुननाय खुन्दुङा जुदि थोसिगोन बायदि मोनोब्ला बेखौ मोनसे आइजेेंङाव लानानै सोंनाय जायो बे आइजेंनि मुङा आं बेखौ गोसोआव गैला नोंथां। बेजोंनो खुन्दुं लुनो म होनो जिफोरखौ सोंनाय जायो जिखौ एबा खुन्दुंखौ सोङो बेनि उनाव बेखौ खानजंफोरजों बेखौ मोजाङै स्र' स्र'खालामो बेबायदिनो रासो होननाय बेवहाय बे उनाव एरखाङो? रासोआव एरखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव मोनसेे गान्दैयाव थनो गान्दैयाव थनखांनानै बेखौ ज' दोनो। ज' दोननानै आरोबाव मोनसे जायगायाव लांनानै साननैसोनि उनाव नोआव बेखौ खुन्दुंफोरखौ दोंफा दोंफा सोनानै लायो। बेनि उनाव बेवहाय आरो थर गंसि होयो। थर गनसेया निमाहा बियो गंसि गनसि होननाय बे मुवाखौ होयो। बेनि उनाव बेखौ साल गान्दै एबा बे साल गान्दैखौ लांनानै मोनसे जायगा जायखौ इसानसालि एबा साल खुन्था बेवहाय मोजाङै। ओ साजायनानै दोनो आरो बेबादिनो जि दानाय हाबाखौ मावफुंनो आखाइायाव लायो दा बे जि दानाय हाबाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोब्ला जों बे जि दानायजोंनो जोङो बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा गामसा दख'ना बेबायदिनो आर'नाइ साद्रि लाइ जि जोमग्रा फास्रा आरो माखासे नांबावगौ मुवाफोर जेरै ओंखाम बोनग्रा मुवा मा होनो बेखौ जि बेफोरबायदि आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोरखौबो दायोमोन। बेनि थाखायनो न'खरनि हिनजावफोरा सानफा थोलो जि दायोमोन एबा जिरायनाय सम मोनोब्ला बेखौ जिदानाय हाबाखौ मावफुङोमोन। दा नोंथाङा ओ खोनाबाय जानांगौ
औ खोनाबाय नोंथां। नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय
औ नोंथां।
नोंथाङा दा आङो आंबो माखासे बर'नि जानाय आदार बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नोंथांनो। थामिनबा आङो फानलु बिदै बिदैनि सोमोन्दै फोरमायगोन जिहेथु बियो बर'निनो खाजा। बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदों दा जोङो फानलु रोसि फुदुंनो थाखाय गिबि गिबियावनो माखासे जोंनि जायगायावनो मोननाय बा न'सुंङावनो मोन माखासे मैगंफोर बा मुलिफोरखौ जों बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो। गिबियावनो जों जोग्लावरि जोग्लावरि लानांगोन आरो जारि जायखौ जों जायगा जायगा उसुमैबो होननानै बुङो बेखौबो बुथुमनानै लानांगोन। आरो फानलु फिसा बा फानलु बोदोन बेखौबो बुथुमनानै लानांगोन नोंथां ओमफ्राय जोङो मानि मुनि गिदिर फिसा मगा दुन्दिया खमा रोदा हालदै गोथां बेदर खानसिसा बेफोरखौ बुथुमनानै लानांगोन नोंथां। खानसिसाया जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां नोंथां बेखौ मालाबा मालाबा बे गन्थंफ्राव थै गयोब्ला बेफोर बे खानसिसाखौ सेबसनना होनाय जायो जाहाथे थै ग-गबाय थानाया बन्द' जायो दा बेफोरखौ जोङो होनानै माखासे मुलि हिसाबै जोङो जायगायावनो मोननाय मुलि हिसाबै बाहायनानै लानो हायो आरो नोंथां दा आरो बेजों लोगोसे जोङो मैगं बुथुमनानै लाबावनांगोन मोनामदारिनि बिजौ मोन गाम्बारि आरो सना सना फुलि रुपा फुलि बेफोरखौ बुथुमनानै लानांगोन नोंथां आरो जोङो माखासे बोग्रोन बेखौबो बुथुमनानै लानांगोन थालिर रो दा बेखौबो नांगोन दिंखिया रोदा निम बिलाइ बेफोरखौ नांगोन नोंथां। निम बिलाइआ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां थामहिनबा आं जिसेबां मुलि बुंबोदों बिसोर मोजां खामानियाव होजोबो मुलि हिसाबै खामानियाव होजोबो दा निम बिलाइाबो बेबायदिनो मोनसे जोंनि देहानि थाखाय बिराद गोनांथार। मुलि आरो बेबो। जों मालाबा जोंनि बिगुरफ्राव बेमार जायोब्ला बिगुराव सिथर आरिफोर जायोब्ला निम बिलाइखौ रुनानै दुगैयोब्लाबो बेजों हामनो माखासे रोखोमनि बिगुरनि बेमारफ्रा बेजों लोगोसे जोङो मा खालामबावनो हायो सुगारफोर जायोब्ला बेफोर निम बिलाइ बेफोरखौ फुङाव एसे एसे जानो हायो दा बेजोंबो एसे जानाय सुगारफोरा सुगार बेमारफोरा कन्ट्रलाव फैयो। दा बे जोङो आरो मैगं बुथुमबावनांगोन जे फुदि ना उसुमै बैफोरखौ जोङो लाजोबो नांगोन आरो नोंथां फुदिनायाबो जोंनि माखासे देहानि थाखाय बिराद खामानि होयो। सोरनावबा सोरनावबा जेनेबा बे खुगानि खहाय मोनामनाय बा हां मोनामनाय बैफोरबायदि दङब्ला सोरबा सुबुंफ्रा दा बे बेफोरबायदि सुबुङा बे फुदिनाखौ सानफ्रामबो बाथोन बा ओंख्रि फाजाफोर एवनानै जाबाय थायोब्लाबो बै रोखोमनि मोनामनाय बाखौहाय मोनामनाया खारो आरो नोंथां दा बेजों लोगोसे जों बुथुमनानै लानां गोन माखासे हाइजेंफोर सामब्राम गुफुर जाब्रां सामब्राम गोजा बैफोरखौ जोङो रेडि खालामनानै लानांगोन संनायनि सिगां। बेजों लोगोसे माखासे जिरा गुरा देनाय दालसिनि इलाइसि बेफोरखौ जोङो मोजाङै देनानै लानांगोन आरो नोंथां। बेखौ रेडि खालामखांनानै जोङो मोजां सायनानै सुनानै दोनखांनानै आरो जों जों जायखौ फानलु रोसियाव जों दाउ बिदै होयोब्ला बिराद मोजां मोनसे ओ मोननैजों माने ओंख्रिया बा बे बिदैया मुलिया मोजां जायो दाउआबो देहानि थाखाय जिहेथु नांगौ जायो मोजां भिटामिन टेन होयो बियो दा बेखायनो दाउखौबो जोङो ओ गोदानानै लाखानानै रेडि खालामजोबनानै दाउखौ संख्रै संख्रिजों साराय गुदुङाव एवनानै संख्रि हरग्रोनानै एवग्रोनानै लानांगौ आरो। बेयाव थाव होनाय जानाय नङा नोंथां जायखौ जोङो फुदुंनाय होननानै बुंदों बेयाव बेखायनो थावखौ जों बाहायनाय जानाय नङा आरो संख्रिजोंनो एवग्रोनानै बेबायदिनो जोङो दसे उनाव एसे खामनाय बायदि जाबा मैगंखौ हरनाय जायो मैगंखौ हरनानै जोङो एसे मैगंजों एवथाबग्रोनानै बा मैगंनि दैजोंनो एसे एवग्रोनानै लानानै ओमफ्राय हालदै हरनानै हालदै एसे होनानै खामहो खामस्रो होनानै बेयाव दै हरनानै दोननाय जायो नोंथां। दै हरनानै दोननानै दसे गोबाव बेखौ फुदुंहाबनानै लानानै उनाव जेनेबा नैजि मिनिटसो जानाय लोगो लोगो जों एरनानै नायनो हायो। एरनानै नायनानै जोङो माबायदि जादों मैगङा सिङावल' खामदों नामा मैगङा गोदोबाय नामा बेखौ नायनो हायो नों थां। दा बेखौ नायखांनानै जोङो दसे आरो खोबनानै दोनबावनानै बेखौ साखिनानै नोंथाङा खावनो हागोन आरो नोंथां। बेबायदि खालामबानो जोंनि बे फानलु रोसि बा फानलु बिदैया ओ जागोन आरो नोंथां। बेखौ जायोब्ला जोंहा माखासे बेमार आजार गुजुनाय गगा मोनना